दंना
हेल'
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
अ दा नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायाव रायजलायनो सानदों दा आयदायानो जाहैबाय हान्था मेलानि राहाफोर। हान्थामेलानि राहाफोर ओ होनोबा मा होननानै बुं ओ मा होननानै बुंनाय जायो आरो बिनि राहा फोरा मा-मा नोंथांनाव बिनि सायाव सोंहरनाय जाबाय दा नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां बुंनो हागोन नोंथाङा जे खोथा आब्रुथि गोनां आरो जे आब्रुथि गोनां आयदानि सायाव आंखौ फोरमायनो थिनदों बाथ' बे आब्रुथि गोनां आयदानि सायाव आङो फंनैसो फोरमायगोन। नोंथांनिसिम रोजा-रोजा साबायखर बावबाय नोंथां आंखौ बे आब्रुथि गोनां आयदानि सायावहाय फोरमाय थि होनो थाखाय हान्थामेला-हान्थामेला होनोब्ला जोङो गोरलै सोदोबाव आरो गोरलै-गोरलै रावआव बेखौनो मोनथिनो मोनोदि दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायावहाय ओ थांनाय जेनेबा गोजान-गोजान डिसटेन्स गोजान-गोजान जायगायाव जोङो थांनो थाखाय जोंनि मा राहा लामाया जोंखौ गोरलैयैनो बे जायगासिम लांनो हायो बेखौनो जोङो हान्था मेला होननानै बुङो आरो ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनाय बेफोरो गासिबो जयैनो लाफा देरोब्ला जों बेखौनो हान्थ मेला होननानै बुङो आरो द बेयावबो हान्था मेायआो बायदि रोखोमनि दङ गोरलै हान्थाामेला आरो गोरा हान्थाामेला थ' गोरलै हान्था मेला होननानै बुङोब्ला नोंथाङा बु बुंलांबायखि मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जों मारै गोरलैयैनो सहैनो हायो आरो मोनसे जाय गोरा हान्था मेरला आं आंनि रावजों बेखौहाय फोरमायथि होनो सानोखि गोरा हान्था मेला गुबुन दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनायाव जों बायदि रोखोमनि थासारि आरो उ प्रब्लेमफोर सोमजिनो गोनांथि जायो बेफोरखौनो जों गोरा हान्था मेेलायाव हमनानै लानांगोन होननानै आं सानो। दानि जुगाव जों हा न्था मेलानि थाखाय बायदि रोखोमनि गारि मथर बाइक रेलवे आरो बे बेजों लोगोसे बिरखं जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो बेजों लोगोसे नाव जाहाज रायखमनि हान्था मेला जेरखम हानि हान्था मेला हानि हानामथेलाव थाबाय जेरै गारि मथर बेयावबो बायदि रोखोमनि आलादा आलादा गारि मथर दङ आं बेखौ बुंफ्रोदनो सानला आरो बाइकफोर दङ आरो बेजों लोगोसे ट्रेन लाइन जे रेल गारि रानिं रेलगारिनि लाइन बेखौ जोङो रेलगारि जों थांलाय फैलाय खालामनो हायो आरो बिरखं गाथोननि रेल‌ लाइन बिरखं गाथो दोन‌ जे रेखमनि आदब आरो बेजों लोगोसे हेलिकप्टार बेफोरजों जों बायदि बायदि गोजान गोजान जायगायाव थांनाय हान्था‌ मेेलायाव बाहायो आरो जाहाज आरो नाव बेफोरखौ जोङो दैनि हान्था मेलायाव बाहायो थ' गोदोनि मुगायाव बेफोरबायदि हान्था मेला गैयामोन गोदोनि मुगायाव अन्थाइ मुगा जायखौ जोङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनांगौब्ला बिसोरो थाबायनानै थाङोमोन आरो बेफोरो जोबोद गोरा हान्था मेला जोबोद खस्थ'नि जाथाय जानांगौ जायोमोन मानो होनबा गुबुन गोबां गोजान गोजान जानथायाव थांनांगौब्ला आ सा मास मोन दान मोनसे बाजि जिबा सान थामजि सान थाम सान बेफोरबायदि गोबाव गोबाव जायगायाव गोजान गोजान जायगायाव थांनो थाखाय बेफोरबायदि टाइम लायोमोन आरो बिनि उनावहाय जों ओंखारबाय मोनथिबाय जोङो मोसौ गारि गराइ गारि मैसो गारि बेफोरजों थांलाय फैलाय खालामनो हायो आरो गराइफोरजोंबो जोङो गोदोनि मुगायाव बायदि बायदि जायगायावहाय राजाफोरा गावसोरनि माखासे सोदोबफोरखौ खौरां हैनांगौब्ला गराइफोरजों थांलाय फैलायखौ जों बांसिन नुनो मोनोमोन आरो ओ नुनो मोनोमोन माने जों मोनथियो जों मोनथिनो मोनदों बेफोरखौ आरो दानि जुगाव जों टिबि बायदियावहाय जोङो नायोब्ला ससियेल मिडियाफ्राव बेफोरखौहाय जोङो जोंनि मेगन बिबनजों दानि जाय थासारियाव थानानै आ जों नुनो मोनदों बेफोरो गोदोनिजों गासिबो लेनदेन गोनां आरो टिभि ओइ मबाइलफोराव बायदि बायदियाव बेफोरखौ मोजाङैनो दा फोरमायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे दानि मुगायाव हान्था मेलानि थाखाय मोनसे जायगानिफ्राय दा जायगायावनो थानानै जोबोरैनो इजि मानो होनबा जे जायगाखौ जोङो थाम सान थामजि साननि गोनांथि थांलाय फैलाय खालामनायाव जायो बेफोरजों जोङो सानसेयैनो एबा से घन्टा नै घन्टाजों समायाव जे रखम जो रेल लाइनजों थांनायाव गुबुन दाबसे जायगायाव जायगायाव थाङोब्ला बा सान द' सान लायो बेखौ जोङो बिरखंजों थाङोब्ला नै घन्टा थाम घन्टानि गेजेरावनो सौहैनो हायो आरो बेफोरबायदिनि थाखाय जोंनि दानि मुगायाव गोजान गोजान थांनायाव हान्था मेला थासारियाव जोबोर गोरलै जादों होननानै आं सानो आरो जों नुनो मोनदों दानि मुगायावहाय गोजान जेरखम अखाफोरावबो थाङो मानसिफोरा रखेतजों अ आरो रकेट हगार हरो बेजों लोगोसे मार्च मंगल ग्रहआव थाङो थांनाय बेफोरबायदि प्रजेक्टखौ जों नुनो मोन्दों बेफोरबायदिया जोबोद गोजान गोजान डिसटेन्स ओ नि आवग्रिनानै थांनांगौ जायो गोदोनि मुगायाव जों बेफोरखौ साननो हानायनि जेबो गोहोआनो गैयामोन दानि मुगायाव जों बेफोरखौबो ओ थांनायखौ साननो हादों आरो जाय फैबावबो जाय मुगा आं सानो सान आरो अखाफोरावहाय सानाव नङा साननिबो फारसे साननिबो फारसे सुबुंफोराहाय साना मानि थाखाय बिदि दुंथ बेफोरखौहाय जोङो बेनि सायाव नायगिदिंनो हागोन होननानै बेफोर जाहैबाय हान्था मेलानि जाउन नङा मानो होनोब्ला बेफोरखौ जोङो थांलाय फैलाय खालामनायावहाय गोरलैयैनो नायदिंनो हानाय जायो अखाफोरावबो ओ जोंनि जाय फैबाय थानाय मुगायावहाय सुबुंफोरा रायजो जाहैगोन होननानै आं सानो मानो होनोब्ला हान्थामेला जायखौ जों बुङो हान्था मेलानि थाखाय बेफोरो जोबोर इजियैनो ओ थांलाय फैलाय खालामनो हानाय राहा लामा बानायगासिनो दङ आरो मारोरैबा मारोरै थांनानै थायो बेफोरखौबो नायगिरगासिनो दङ।
दानि मुगायाव बेनो गोजान गोजान जायगायावबाबो जोङो जेबो गिनांगौ आरो भुगिनांगौनि गोनांथि गैया ओ गोजान गोजान जायगाखौ जोङो ओ से घन्टा नै घन्टानि गेजेरावनो थांनानै बेरायनानै फैनो हायो आरो जायगा जायगानि जोङो जायगायाव बबे जायगायाव मा जाथाय जादों बे जाथायनि आ मा जाथाय बेफोरखौ जोङो गोरलैयैनो आ मोनथिनो आरो बुजिनो हायो। नोंथाङा बिनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा हान्था मेलाया जोंनि दानि मुगायाव माबायदि गोहोम खोख्लैदों?
अ दा नोंथाङा जोबोर हान्था मेलानि बागै जोबोर मोजां बाथ्राखौनो बुंनानै थांबाय। दा हान्थाामेेलायाथ' जोंनि थाखाय सानफ्रोमनि जिउआव जोबोद गोनांथार। जों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोबा - हान्थामेलानि राहा थानाया जोबोर गोनांथार जोंहा ओ बेखौ नायनांगोन जोंना बबे मोनसे लामाजों थाङोब्ला अबेजों थाङोबा जोंहा बांसिन सुबिदा गोनां जागोन जोंहा हा लामा थायो ओ अख्रां लामा थायो आरो जोंहा दै लामा थायो। बेफोर राव बाहायनाय ओ राहाफ आलदा आलदा जोंहा दैजों जाहाज, नाव बायदिसिनाफोरनि गेजेरजों जों ओ हान्थामेला खालामो जोंहा हा लामाजों गुबुन गुबुन गारि मथर एबा साइकेल आरो गुबुन गुबुन बायदिना ओ हान्था मेलानि आगजुफोरजों जों थांलाय फैलाय खालामनो हायो। बेजों लोगोसे जोंहा अख्रां लामायाव जोंहा बिरखंनि मददै जोंहा ओ गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव एबा गुबुन दाबसे हादरनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव गोजान गोजान लामा हान्थिनाय खौ ओ दसे समनि गेजेरावनो हान्थिनो थाखाय जोंहा बेफोर बिरखं लामाखौ बाहायनो हायो दा जोंहा दानि जुगाव बेफोर ओ हान्था मेलानि राहाफोरा दावगाबोगासिनो दङ सिगांनि मुगाजों रुजुनानै नायोब्ला दानि मुगानि हान्था मेला ओ राहाफोरा जोबोरैनो जौगाबोबाय जोंहा ओ जाहाज बायदिसिनाफोराबो सिगांनिफ्राय रुजुनानै नायोबा जोंहा बांसिनै जौगाबोनो हमबाय गोदान गोदान मुवा बेसाद जायफोरा जोंनि ओ हान्था मेलानि राहाखौ ओ गोरलैसिन खालामो। ओ बेफोर बेसादफोरखौ जों दानि आगजुफोराव बाहायनाय नुनो मोनो। जोंहा गारि मथरफोराबो सिगांनि जों रुजुनानै नायो ब्ला दानि गारि मथरा ओ गोख्रैथियाबो बांसिन जाबाय आरो यि ओ आरो बेजों लोगोसे ओ कम्फर्ट एबा सुबिदायाबो बांसिन जाबाय बेजों लोगोसे जोंहा ओ बिरखं राहायाबो सिगांनि बिरखंफोरनिफ्राय रुजुनानै नायोब्ला दानि बिरख बिरखंफोरा जोबोरैनो गोजौ थाखोआव दावगाबोबाय बे गोदो गोदोनि बिरखंफोरा जा जा मुवा बेसादफोर बाहायोमोन दानि मुवा बेसादफोरा ओ बांसिननो ओ जौगाबोनाय दा जोंहा बेफोर राहा फोर सुबुंफोरखौ सानफ्रोमनि जिउआव ओ गुबुन गुबुन जायगायाव हान्थिनो थाखाय जोबोरैनो मदद खालामदों दा बिनिखायनो ओ बेफोर राहाफोरा जोंनि थाखाय सानफ्रोमनि जिउआव जोबोर गोनां। थि बेखायनो आं ओ बुंनो सानदों बेफोर राहाफोरखौ जों ओ गावनि ओ सुबिदा मथे बाहायनो हानांगोन जेनेबा जों ओ मा राहाजों थाङोबा माब्ला सफैनो जों खाथि साखाथि फाखाथि दावबायनायाव जों ओ बाइक एबा साइकेल बायदिसिनाफोरनि मददैनो जों साखाथि फाखाथियाव दावबायनो हायो एबा ओ मोनसे सहरनिफ्राय गुबुन मोनसे सहराव थांनायाव जों गारि मथरफोरनि ला-लामा फोरजों दावबायनो हायो ओ दा जों ओ बेखौ नायनांगोनदि जोंहा ओ अबे जायगानिफ्राय अबे जायगायाव थांनो गोनां दं दा जोंहा बबेबा हादराव थांनायाव जोंहा हानि लामा गैयाबा एबा ओ बिरखंनि लामा गैयाब्ला जों दैनि लामा एबा जाहज जों थांनो गोनां जायो बेफोर जाहैबाय ओ ओं थासारिखौ नायनानै सम ओ स-समजों गोरोबफानाय बे-बेफोरनो ओ बेफोर हान्थ मेला राहाफोरा बेखायनो आलदा आलदा सुबिदा थानाया जोंनि थाखाय जोबोरैनो मदद खालामदों दा नोंथांखौ आं बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा सोदेरबावनो खावलायहरनाय जाबाय
औ नोंथाङा आंखौ दा फंनैसो हान्थामेलानि फारसे बुंथिनो थिनदों ओ बेवहाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो नोंथाङा जे खोथाखौ आंनो हाबा बुं-बुंफोरथि आरो फोरमायथिलांबाय जोबोद बाख्नायथाव आरो जोबोद ओ मोनथिनो गोनां आरो आब्रुथि गोनां आ दाआं औ नोंथाङा जोबोद आब्रुथि गोनां ओय आरो गोरलै सोदोबावनो हान्थ मेलालिनि सायाव मोजाङैनो फोरमायलांबाय औ हान्थामेलाया नोंथाङा जोंदों खाथि खाला ओ जोङो साइकेल आरो गारि मटर ओ बाइकफोरजों थांनो हायो नोंगौ हान्था मेलाखौ जोङो साइक दानि जुगाव सायख'नांगौ गोनांथि आरो सायख'नानै जोङो जोंनि बबे जायगानिफ्राय बबे थांनाय जायगायावहाय बबेया जोंनि सुबिदासिन गोरलैयैनो जों बेखौहाय सायख'नानै लानो हायो जेरेखम नोंथां बुंदों खाथि खाला बाजार दखानारि फोराव थांनायाव जों साइकेल एबा ओ
बाइक आरिफोरजों थांनो हायो आरो दानि जुगाव जों नुनो मोनदों टट' जायखौ जों थांनो हायो आरो रिक्सा बेफोरजों जों थांनो हायो खाथि खालायाव आरो गोजाननि फ्राय मोनसेलाय गोजान जानथायाइ जेरखम जेरै ओ जौसे किल'मिटार बाजि किल'मिटार बेफोर आरो नैजौ बाजि किल'मिटार बेफोरखौ जोङो गारि मथरजोंहाय हान्था मेला खालामनो हायो बाइकफोरजोंबो खालामनो हायो नाथाय जेसेबां जानथाया गोलावसिन एसेबां ओं जोङो ओ जान्थाइ हिसाबै ओ हान्था मेलानि ओ राहाथिखौ जों सानो जेरेखम जे जायगायाव जोङो बाइक आरिफोरजों थांनो थाखाय जोबोद गोबाव टाइम लागोन आरो ओ जिरायनायफोरावहाय जोङो बाइकफोर सालायलांनायावहाय मोनसे गोजान डिसटेन्स जायगाया सालायलांनांगौब्ला कम्फर्टेबोल जाया। सान्दुं अखाजों भुगिनांगौ जायो बेनि थाखायनो जों गारि मटरजों थांनो हायो आरो बेजों लोगोसे से नोंथाङा जे बुंलांबाय। ओ जे जायगायावहाय हानि लामा गैया बे जायगायाव जोङो दैनि लामा दङब्ला दैनि लामाजों हान्थिनो हायो। आरो जे जायगायावहाय हानि आरो दैनि लामानि थाखाय जोबोद ओ प्रब्लेम गोनां ओ जोबोद जोंखौ हाय ओ इफेक्टिभ होयो जायखौ जों थांनो हाया बेजों जों बिरखं गाथोनि दारै जोङो थांनो हायो। जानथाइ लानानै जान्था हिसाबै जोङो जोंनि जे हान्था मेलानि